हेल'
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
जों दिनै बर'नि जे बैसागु फोरबो बिनि सायाव एसे सावरायलायदिनि नामा?
औ औ नोंथां जागोन।
औ।
दे नोंथाङा खोन्थाग्रोदों। से नोंथांनिसिम नोंथांनिसिम औ बैसागो
नोंथाङा खोनथाग्रोदो नोंथांनि फारसे बैसागुखौ माबोरै खुंनाय जायो नोंसोरनि जायगाथिं एसे मोनथिगोना लानोसै नोंथांनिफ्राय
औ जागोन जागोन बिदिब्ला बैसागु होनना बुङोब्ला जोंहा बैसागुआ बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंजाबोनाय गोदो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो खुंजाबोनाय बर'नि आमाय थुखुल बा बर'नि गाहाय बोथोरजों सोमोन्दो गोनां देरसिन फोरबो होननानै मिथियो नङा होनोमब्ला नोंथां औ जोंहा बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय ओ स्नि सानसिमहालागै खुंनाय जायो आरो
औ
दा जोंहा सैथ्र दाननि जोबथा सानाव मोसौ मोसौ बैसागु महरै फालिनाय जायोबा खुंनाय जायो आरो।
औ
औ मोसौ बैसागुआव जोंहा सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि फुङाव ओ मोसौ जोंहा माला गान होनो बा मोसौफोरखौ एसे देलाय होनोनो जोंहा लाव दावा फान्थाव बेफोरखौ जोंहा माला सुनानै लोगोसे औवा खाथिजों औवा खाथि सैनानै बेखौ औवा खाथिजों माला बानायनानै मोसौनो गानहोनाय जायो आरो।
औ
बिनि उनाव मोसौनि मो ोदोमाव बा बिगुराव फुननो थाखाय जोंहा हांगार बा बिदिनो जिगाबफोरखौ सावनानै हांगार बानायनानै थाव गुबैफोर फुननानै एसे लगायनानै मोसौनि बिगुराव फाख्रा सिख्रा बिदिनो गाब फुननानै देलाय होनाय जायो आरो औ बेनिफ्राय माला गानहोखां होरिखां गामिनि दंग' बा खेंख्रा बा जिखुनु दैमा दैसा फोराव थुखैनो लाङो आरो मोसौखौ बेयाव थुखैनो लांनाय समाव जोंहा दिडग्रिलिथि बाब्रिखब बेफोरखौबो लाफानानै मोसौखौ बुनाय जायो आरो। बुयै बुयै बे लाव फान्थाव जों मोसौफोरखौ बिखुङाव खुबै खुबै बा मोसौनि मोदोमाव खुबै खुबै जोंहा मोनसे बर'नि खुगा मेथाइ दङ'। बेखौ खननानै मोसौ खौ थुखैनो लांनाय जायो आरो।
औ।
बे मेथाइयानो जाहैबाय जोंहा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जा गेदेर हालुवा औ बेबायदि बिदिनो ससि दंबायो। ओ बिमा गाय बाय दि दाजा बिफा ओ औ। बिफा बलद बायदि जा बिदिनो मेथाइ खननानै मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो बेनिफ्राय मोसौखौ थुखैखां ओरिखां फोथाराव खानानै दोननानै बेयाव इदिनो एसे फुजा ओरैबा बावनाय जा बावनानै गारबोनाय जायो आरो।
औ।
बिनिफ्राय न'आव दुगैखां दुगैखां लोबखां इदिनो जोंहा माइरंनिफ्रायनो बा माइरंखौ सोमनानैनो एवनाय जायो। बेखौ जायो बे बेखौ बुङो जोंहा सौराय। बेखौ जायो आरो औ बेखिनियाव नो मोसौ बैसागुखौ जोब्बाय होननानै सानना ला नाय जायो आरो। ओ बे दिन खालिनो जोंनियाव ओ खुंखा बा फुंखा होननाय मैगं जायो। बे खौ एकस' एकथा माने जौसे सेथा मै गंफोरखौ जोंहा खांनानै खानानै बा जानाय जायो आरो।
औ।
बे मैगंखौ जोंहा बिदिनो फोथारफोराव बा बारिफोराव बा बिदिनो हाग्रा बंग्राफोराव नागिरनानै खांनानै जानाय जायो आरो।
औ।
बे मैगंफ्रा गोबां रोखोमनि दङ'। जौसे सेथा। माना मुनि थास' आथिं जा, थाराय फस्ला जा, थालिर फस्ला जा, दउफेन्दा बिराद दं आरो बिदिनो मैथा सिख्ला गासिखौबो आरो।
औ।
बेखौ जोंहा बे दिनखालिनो जानाय जायो आरो मोसौ बैसागु दिनावनो।
औ
औ नोंथांमोननियाव मोसौ बैसागुखौ माबोरै खुंनाय जायो नोंथां बिथाङा एसे फोरमायथिनानै होदो आंनोबो
औ दा नोंथाङा जेरै बायदि बुंदों बैसागोखौ जा मो बैसागो जोंनियावबो बे रोखोमैनो एसे खुंनाय जायो जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों बे सैथ्र दाननि जा जोबथा सान बिनिफ्रायनो मोसौ बैसागो खौ जोंनियावबो खुंनाय जायो बे सानखालि फुङावनो एसे दुगैस्रां लोबस्राङै मोसौखौ दैमायाव लांनानै आं साफा खालामनानै एसे दुगैस्रां-लोबस्रां खालामनानै दा लाबोयो लाबोनानै फारसेथिं दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जा हांगार बायदिसिना बेखौ मोसौखौ साजायनो फोननाय जायो मोसौनि बिगुराव। आरो बिदिनो फान्थाव बायदिसिना दैलाव बायदिसिना हानानै जा मोसौखौ होलांनाय समाव खुबैयै खुबैयै मेथाइ रोजाबनाय जायो आरो लोगोसे मोनाबिलि समाव जेब्ला मोसौखौ लाबोयो आरो
औ
अब्लानिया जा बिसोरनि जा गोदोनाव जा खानाय दिरुं बेखौ गोदान होनानै सेलायनाय जायो आरो
औ औ
बायदिसिना जा दंफां गोथां दंफांनि बिलाइ सौनाय सावनाय जायो आरो मोना समाव
औ औ
दा ओमफ्राय आरो बेबायदिनो बे सानखालिनो ओ सैथ्र दाननि जोबथा सान हिसाबै सेजौसे रोखो रोखोमनि जा मैगं थाइगं बेखौ नायगिरनाय जायो
औ
नागिरनानै जा सेजौ से रोखोमनि नायागिरबाय नालाय बेखौ जा मच मानसि बैसागु जासै बैसाग दाननि से अक्ट बेसानखालि ओ फुंङावनो दुगैसां लोब जा जा मानसि बैसागु बेखौ जा ओ थानसालियाव थांबाय बा बायदिसिना मन्दिर बायदियाव थांनानै फुजाखौ खालामग्रोनाय जायो बायदिसिना बाउग्रोनाय जायो ओमफ्राय उन्दैया गेदेरनिफ्राय मान लायो आरो गेदेराबो उन्दैनो बोर होयो बायदिसिना ओमफ्राय बिनिफ्राय जा जोबनाय समाव जा मोनाबिलि समाव जानाय जायो फुंखाखौ बांसिनानो बेखौ फुंखा जानाय होनना बुंङो सेजौ से रोखोमनि जादु आ मैगं-थाइगं जादोंमोन। बेखौ ओमफ्राय बेखौ जानायनि गुबै ओंथियानो जाबाय जा गोदान बोसोर
बैसाग खौ जोंङो बर हारियाव गोदान बोसोर हिसाबै हमनाय जायो नालाय बे बोसोर जेराव जाहाथे गोदान जा बेराम आजार बियो जानो मोना बेयो सेजौ से रोखोमनि जा गोखा गोखै जानाय बिनो जा बेखौ बासायनानै लाखियो सांग्रांथि खालामन देहाखौ बे हिसाबै जानाय जायो आरो बेनिफ्राय नोंथांनिसिम नों नोंथांनि फारसे जा मानसि बैसागु बेखौ माबोरै रोखोमै खुंनाय जायो नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो लुबैदोंमोन
औ नोंथां थारैनो। जोंहा मानसि बैसा बैसागु होनना बुङोबा जोंहा बैसाग दाननि से अक्ट'खालिनिफ्राय जोंहा मानसि बैसागु होननानै मानिनाय जायो बा गनायनाय जायो आरो
औ
बे जोंहा मानसि बैसागुआव जोंहा फुङावनो ओ गामिनि मन्दिरफोराव बा थानसालिफोराव बेबायदिनो थांनानै बयबो बोराय-बुरि, सेंग्रा-सिख्ला, गथ'-गथाय मन्दिराद थांनानै बिदिनो बयबो मान लालायो गेदेरा उन्दै फोरखौ मान होनायजों लोगोसे अनसायनायजों मोजां बोसोन होयो। लोगोसे उन्दैफोराबो गेदेरफोरखौ खुलुमनानै बा मान होनानै बिसोरनिफ्राय माखासे मोजां मोजां बोसोनफोरखौ लायो।
औ
बेबायदिनो मन्दिरावनो जि जानांगौ खामानिफ्रा माने बाजि जौखोन्दो फारसेना बेयावनो जाखायो आरो औ बिनिफ्राय मन्दिराव एसे ओ आनान गसाइ सोरजिगिरिनि मुङाव फुजा होसिगोन ओ आर'ज गाबसिगोन। बिदिनो बे बे दिनखालि बे बेबायदि समजोंनो बारलाङो आरो बेबायदि फालिथायजोंनो ओ बेनिफ्राय न'खराव मोन मोनाबिलिफोराव बा बेलासिफोराव बिदिनो न'खरनि बाय बाहागि बिबै बिबौ आबै आबौ आदै मादै आइ आ फा बिसोरखौ मान होयो आरो बे समावनो। औ बे दिना बे बे बेफोरजोंनो जोबलांसिगोन बिनिफ्राय नै नै थारिख नंङा होनबा बैसागनि
औ औ
बेनिफ्रायनो गामिफोराव बयबो ज ज खौसेयै सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय बोराइ बुरि खौसेयैनो खाम सेरजा जथा सिफुं गरखा बेफोरखौ लानानै बरनि दोरोंङारि खुगा मेथाइफोरजों बयबो रंजा बाजायै मोसायो नखर थ बेबायदिनो मागियो आरो ओ
औ
दा जोंहा मागिनायनिाव जेबो दिडिमान्ड बा थिखानानै होनाय माने इसिखिनि इसिखिनि रां हरनांगौ बा खाजोना बे बेफोरबायदि आरो माइरं दावउदै बायदिसिना हरांगौ होन मे नेम गैया
औ
बे मोनसे माने रायजोनोनो दान होनाय बायदि आरो जाय जि हरनो थायो मा हरो बिनि सायाव जायो आरो औ बयनिबो नखरा समान नङा नालाय बेनि थाखाय दा नोंथांमोननिथिं माबायदि रंजायो एसे फोरमायथिना होदो
जोंनियावबो जा नोंथाङा जि बुंदों जा से अक्ट'निफ्राय बैसाग दाननि बे बे अक्ट'निफ्रायनो आरो
होमबा नोंथां ओ जोंहा दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाया बे खिनिजों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ जागोन दे नोंथां दिनै निखौ दोनथ'नोसै